हेलौ।
हेलौ।
अं बिथाङा दा सम होनांगोन ना?
औ दे हागोन दे।
ओ ओम। सा मा खामदो दा।
दं ओरैनो।
अ ओरैनो जना दं।
औ।
अ दे नोंथां दा आङो आयदानि सायाव रायलाय नि सै।
अ मा आयदानि सायाव लायरायनो सानदों नोंथाङा?
अ मागो दमासिनि मागोनि।
औ औ
जाबाय मागो।
औ।
ओ बुंनो थाङोब्ला मागो दमासि सानखालि
औ
ओम मागो दमासि सानखालि ओ ओ मागो दमासिनि जोबथा फुस मासनि जोबथा सान
जोबथा सानाव औ।
एबा दमासि सानखालि जों।
अ।
ओइ बिदिनो ओ फिथा सौराय दायो आरोना
मादि जों माने जों बर'फोर फिथा स सौराय इदि जायो
ओं ओं ओं
औ।
ओ बिनि अखानायै मागोनि से ओ से तारिगाव था ओ तेर खालि न'खनि गिदिर गोलावफोरखौ उन्दैफोरा ओ बिदिनो बोर लायो आरो गिदिरफोराबो उन्दै फोरनो ओं मान बावो आरो उम उम। ओम ओम।
मागोनि एक थारिक माबा मागोनि एक थारिखहाय बिदिनो रुंसारि जानायफोरनोबो बावथेबावा होमबा
ओं दमासि सानखालि बिदिनो ओ गय खान्थाल बायदि बायदि बिदिनो बिफांफोराव जोङो मा होनो जिगाब जिगाबनि जिगाब जिगाब जिगाब खानाय जायो आरोना ओं जिगाब खानाय जायो आरो आरो इदिनो दंफां ओं ओं ओं जाहाथे जोंनि दफां फां दंफांनि फिथाइ बेयो बुरजा थायनायनि थाखाय जोंखौ खाना दोनो आरोना आरो इदिनो न ओं बोसोरै बोसोरै ओं ओं आरो न' बां फुख्रिफोरावबो जोङो बिदिनो ओ बिदिनो गोबोरखि आरो हाजों जोङो मा होनो लिरना दोनो आरोना जों
औ।
जाहाथे गोदो गोदायनिफ्रायनो जोङो जोंनि आबै आबौमोना बे हुदाखौ बाहायबोनाय जादों आरोना
अ'
बिदि औ औ आरो दाबो बाहायो बिखौ दाबो बाहायनाय ओं ओं दाबो बाहायो। ओं उन्दैफोराबो बोर लायो आरोना बेफोरनि ओ गिदिरफोरनि।
ओ उन्दैफोराबो ओं। बोरलाबाय।
ओं।
माने मागो दानाव बेफोरबादि माने बोर लालायनाय आरो होलायलायनाया थाख खायो मानोना बा गोदान बोसोर।
उम उम आरो बिदिनो नख'राव थैनाय-थांनाय गोदो गोथैफोरनो जोङो फिथाइ ओं ओं फिथाइ-सामथाइ ओं। फिथा सौराइ आरो गाननाय-जोमनाय इदि बाउनाय जायो आरोना।
अ औ।
ओं। बिदिनो बावथाय बावनाय जायो आरो जाहाथे जो ओं जाहाथे बिसोरो इसोरनो जोङो ओ इदि बावनाय जायो आरोना।
अ जाहाथ दि बिसोरबो मोनजाथों बा बिसोरनि गोसोआबो सान्थि जाथों होननानै बेदि बावथायखौ बावनाय जायो आरो बिसोरनो रुंसारि जालांनायफोरनो बिसोरबो गोदान बोस सोर नालाय बिसोरबो लुगैयो। बेनिखायनो बिसोरनि जिउमा असान्ति खालामनो थाखाय।
औ बावनाय जायो आरोना ओं। ओं। मागो दमासिनि बिदिनो‌ ओ सानसे सिगां
सानसे सिगां सानसे सिगां अ औ। औ।
बे बेलागुर सावो जों फुङावनो सिखारनानै इदिनो दुगैनानै जोङो ओ बेलागुर साव वो आरो गोदोनि
से कुइसन सोंनि।
औ।
माने मागो दाननि एक थारिख खालि। माने आगोलनि बायदि गोदो गोदायनि आबै आबौमोना होनोमोन। एख थारिख खालि दु याल्बा बिदिनो।
औ औ दुगैयाबा ओ दाउखा जायो।
नामा बि नोंथां।
ओ सिगांथ खोनानो मोनदोंमोन जोंनि आबै आबौमोना बिदिनो फोथायोमोन आरोना। जों जोंबो दाबो फोथायो।
औ
दुगैयाबोला ओ दाउखा गाबिनि सिगां दुगैयाबा जों दाउखा जागोन। एबा अमा दाउ इदि दाउस्रि इदि। मावजि एबा सैमा इदि। जागोन होननानै।
औ औ औ।
दुगैनानै। दुगैनानै जोङो दुगैखांनानै दाउखा गाबि सिगां जों ओं स्र जानानै जोङो औ। जोङो बेलागुर सावनो थाखाय जोङो खुलुमग्रोयो खुलुमनानै जोङो बेलागुर सावो आरोना
औ औ
बिथाङा फालिफेरबायना इफोरखौ
आं फालिफेरबाय बेफोरखौ
दा माबायदि फालियो एसे फोरमायना होलाय
उम जोंनिखिबो नोंथां नों-नोंजि नोंसोरनिखि जिबायदि फालियो बेफोरबायदिनो फालियो आरो फुङावनो सिखारो खारनानै दाउखाफोरा नुलांनाङाथों होननानै स्र दुगैनानै लायो दुगैखांनायनि उनावसो भेलागुरखौहाय सावनो थाङो
ओं
आरो बिदिनो एक थारिखाव दुगैयाबा बेफोर बायदिनो मोसौ जायो बिदिनो दाउखा जायो होननानै आगोलनि आबै आबौमोना एबा गोदो गोदो गोदायनि आबै आबौमोना बुङोमोन नालाय जोङो फालिबोयो आरो दासिमबो बेनिखायनो जो जोंबो सान सैथो होननानै सानना लानानै जों बे नेमखौ फालियो जोङो दुगैयो। फुङावनो दुगैयो दुगैनानैसो जोङो बेलागुर सावो।
अ
नोंथां
ओं आरो नोंथांनाव मोनसे सों-सोंनोसै आङो मोनसे कुइसन माबा उम जोङो फिथाखौ माबोरै सं ओ सावो इखो इसे खोथानो हागोन ना?
ओ फिथा सावनायखो होनदों नामा नोंथां? उम फिथाखौहाय जोङो माने थावनि फिथ फिथा सा थावनि फिथा सावनायनि था बारैसो बुंनांगौना नोंथां?
औ औ
थावनि फिथाखौ जेरै जोङो फार्स्टआवनो जोङो बानायबाय सिगांग्रोनो जोङो दै होबाय।
देग्रोयो नों देग्रोनांगोन। जोङो देग्रोनानै
नोङा नोंथां आं माने बानायनायखोसो बुंदों।
अ दे दे दे औ दे
फाय सावनानैम बानायनायखोसो बुंदों आं माने माने बेहाय दै होबाय दै होनानै बिदिनो संख्रि होबाय संख्रि होनानै बिदिनो दस मिनिट बा पन्द्र मिनिट नानानै लायोबा मोजांसिन जायो आरो मानो होनोब्ला संख्रिफोरा जेरै मिक्स जाबाबासो मोजां जागोन नालाय।
औ
बेखौ प दस मिनिट बा पन्द्र मिनिट नाबाय नानानैहाय जोङो
दोन्थ
गरला बादि जों इदिनो गथा गथा खालामनानै थोवआवहाय सावबाय सावनानै जोङो मोनजासिन सावबाय सावनानै जों इदिनो बोखांबाय बोखांनानै जानो हानाय जाबाय आरो नोंथां।
औ
नोंथाङा आरो माबाफ फोर बुंबावगोन?
औ
रो नोंथांनाव मोनसे कुइसन सोंबावनि आङो।
हो मा होननो बिथां
नोंथांनाव मोनसे कुइसन सोंनि
औ दे होन दे
हासुं फिथाखौ जों माबोरै बानायनाय जायो।
ओ हासुं माने एन्थाब होनदों ना?
अ अ अ हासुं फि
औ औ एन्थाब फिथाखौ जोङो आङो फारसेनिफ्राय होनलांसै जोङो ओ सोमनाय माइरंखौ जोङो बिदिनो बोखांनानै गोबावनो बोखांना दोननानै जोङो देनाय जायो। देनानै जोङो सालियो जाहाथे जोंना मिहि मिहि जायो आरोना जोंना
औ औ
ओमफ्राय ओं बेखौ जोङो जाहाथे मिहि मिहि खामनानै ओ जोंनि साराय एबा ओ बिदिनो खान्था खान्था नङा दिसुन साराय औ सारायावनो जोङो तावा तावायाव जोङो इदिनो औ जोङो अनखौ होबाय अनखौ होनानै जोङो इदिनो अ आरो नाफाम मा-माने गरम खालामबाय आरो ना खालामनानै जोङो था थाया नारेंखल एबा सु ओ ओ नारेंखलनि होयो। खायफाया आरो सिबिं होयो आरोना गावनि गोसो बायदि एबा खायफाया मेथाइ गुरुबो होयो गावनि ओ गोसो गोसो बायदि
मोनो नखराव जानानै जि मोजां मोनो बेखौहाय होयो आरो
ओं ओं बिदिनो होनानै ओ थननानै जोङो दसे समायनि थाखाय दोनो आरो ना इयावनो जाहाथे एसे गोरा जाथों मोजां जाथों खाम थो मोजाङै होननानै
औ
बिदिनो बानायना जानाय जायो आरोना
औ औ
ओ एबा लावदुम फिथाखौबो होनजायो आरोना दा लावदुम फिथाखौबो जोङो बिदिनो दै गुदुं ओ जुदु एबा गारायाव जोङो दै गुदुं फुदुंबाय फुदुंनानै इदिनो जोङो जिस्रि लाबाय मोननै गा ओ मोननै मोनसे। मोनथाम नङाखि मोननै लाबाय आरो ना।
औ औ।
जोङो। खायफाया इदिनो। प्लेट होयो। खायफाया आरो। उम मा होनो खायफाया ओ थिख्लिनि माबाजोंबो
अ थिखिलिनि खुगाजों
ओं मुख्राजों ओं बानायनाय जायो। आरो ना। ओमफाय इदिनो दै गुदुंआव इखौ जोङो जिस्रिजों फानथेनानै दोनो दोनो जाहाथे इयो मोन मोजाङैनो मोनथों। एबा आरो इयावबो सि बिं होयो आरोना जोङो नालेंखर एबा सिबिंनि। एबा मेथाइ गुर हो दिनो होनाय जायो आरोना ओ बिथाङा बानायफेरबायना फिथाखौ लावदुम फिथाखौ अह। जानो मोजां मोनो दाना बिथाङा।
ओम जानोलाय बिराद मोजां। मोजां जोंनि बरनि फिथा जाहैबाय नालाय उम।
ओं। ओं। थावनि फिथालाय जानोबो बिराद मोजां जायो आरो ना ओं।
जोंनि